औ नोंथां खुलुम
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां ।
नोंथांजों आं मोनसे आयदा आयदा लानानैसो फनखौ खामनाय जादों नोंथां नोंथाङा सावरायनो हाग ना आंजों?
औ हागोन नोंथां।
ओ बे गुबै आयदायानो जाहैबाय जोंनि दोरोङारि ओ लोंनाय जामुं जामुं एबा लोंनाय बे बेनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो नागिरदों नोंथां। जेरै जोङो मा दोरोङारि जौ बानायनाय जौ जौ बिदैखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि सायाव सोमोन्दै आंनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।ओ जौ होननानै बुङोबाथ' जोङो बेयो मोनसे निसा। लोंग्रा मुवा नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो जौखौ गोदो गोदायनि आजौ आजैनिफ्रायनो जोङो नुबोदों बा खोनाबोदों ना जोङो जारिमिनफोरावबो जोङो खोनानो मोनोबा मिथि नो मोनो । जोङो गोदो गोदाय आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो जोङो जौ लोंनाय हुदाया जोंहा दङ। बे जौ संनाय जौ लोंनाय आरो सावरि बादालियाव जौ होनाय आरो बेबायदिनो हाबा खेरायाव जौ होनाय बैफोरबायादिखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो। आरो आथिखालावबो जोङो दासिम दिनैसिमबो जोङो बेखौनो दोरोङारि हिसाबै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो जौ होननानै बुङोबा बियो मोनसे निसा ओ लोंग्रा मुवा आरो । हा ओ बेबायदिनो जोङो ओ मा होननानै बुङो जौआ जाहैबाय जोंहा ओ मोनसे निसा बेसाद ओ बेखौ जोङो बानायनाया जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो गुबैयै । ओ बेबायदिनो जोङो माइरं बा एंखुरखौ जोङो रुनानै लाग्रोनो नांगौ बेनि फ्राय जोङो बेखौ ओ रुनानै लानायनिफ्राय जोङो एरननानै एसे गुसु खालामनांगौ। बेनि उनाव जोङो एमाव होनो नांगौ एमाव होननाय एमवा जाहैबाय जोंहा मा एमवा जादों मोनसे ओ जौ बानायनायाव बाहायग्रा मोनसे मा होनना बुङो ओ मोनसे ओ बेखौबो जोङो अन गुन्दैनिफ्रायनो बानायनाय जायो । ओ जोङो एमावखौ बोरै बानायो होननानै बुङो बा जोङो अन गुन्दैजों लोगो से बा मायरंजों लोगोसे जोङो मा खासे मुलि हारिनि लाइफां बिफोर जेरै ओ दंफां राखेब मोखोना बिलाइ औवा बिलाइ आरो बेबायदिनो खान्थाल बिलाइ गुबुन गुबुन माखासे ओ एमाव बानायनायाव होग्रा जोंहा बिलाइफोरखौ जोङो मा होनो खानानै जोङो माइरंजों लोगोसे देफानाय जायो आरो बेखौ दै इसे लगायनानै जोङो बेबायदिनो सिदोब दोब खालामनानै जोङो बेखौ लारु बायदि थफा थफा खालामनानै जोङो फोरनानै लानाय जायो आरो बे जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला बेनो जाहैबाय जोंहा एमाव। थिग बेबायदिनो बे एमावखौ जोङो देग्लिनानै जोङो बै ओ जोंहा एर'नानै दोननाय ओंखाम ना बेयाव जोङो मा होनना हो ओ लगायनानै जोङो माखासे सान जोङो बेखौ जोबख्लोबनानै दोननाय जायो आरो । बेबायदिनो स्नि द स्नि सानहालागै जोङो बेयो मा होननानै बुङो आरो बबेबा बोथोराव बियो थाबबो जायो बेदि नै थाम बिदिनो नङा थाम ब्रै बा बेफोरबायदि सानजोंनो बियो बिदै ओंखारो आरो रोसि ओंखारो बे समाव जोङो बालथिं बेयाव बालथिङाव एबा अबबा मा होनो दैफोराव जोङो सोना नानै दोननो नांगौबा थिंख्लिफोराव अब्ला बियो माखासे साननि उनाव बियो बिदै ओंखारगोन। आरो बै बिदैआानो जाहैबाय जोंहा जौ बिदै आरो जौ जौ बिदैनिफ्रायनो बा जों बेनिफ्रायनो जोङो जौ गोरानखौबो जोङो दिहुननाय जायो जौ गोरान दिहुननायनि आदबा जाहैबाय बै । जेनोखि अफ्रि बा जौ बिदै बेखौ जोंहा सिङाव दोनगोन आरो बेखौ अरदाबाव जानगोन आरो । थौआव बिनि सायाव जोङो मोनसे दोस्राव दोनगोन बाव दोस्रावा मोननै रोखोमनि थायो। मोनसे नलि गोनां बा पाइप गोनां एबा मोनसे नलि गैयै बा फाइभ गैयि बे फाइभ गैयियाव जोंहा मा होनना बुङो बा बिनि आरो बे दोसरावनि सायावनो जोंहा। मोनसे गोजों दो थाबावो बेयाव जोङो दै गोथार दै होनाय जायो। आरो जोङो गुदियाव अर जरायनानै होयोबा बै अफ्रिफोरानो बा जौ बिदैयानो जों। गोदौनानै बियो खफ' जानानै गोजौ फारसे दावखोयो आरो। बेनो बै गुसु दैजों जोंहा मा होनना बुङो खफ' जाफिननानै बा दै थरथिं जानानै बियो गोग्लैनानै जमा जायो आरो बेबायदिनो नलि गैयै बा पाइप गैयै जोंहा दैसरावआव जोंहा गेजेराव खन्थ्रा थायो बेयाव जमा थागोन आरो जौआ आरो। बेबायदिनो पाइप गोनाङा जोंहा पाइपनि जोहै बियो बाहेरायाव ओंखारबाय थागोन आरो जों बेखौ बथलफोराव सोनानै लानाय जायो आरो बेनो जाहैबाय जोंहा जौ गोरान जोंहा जौ । जौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सावरि बादालिफोराव जोङो लोंबोनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा ज' ज' हाबा मावनाय बा सावरि जानाय जोङो बेखौ नुुबोनो मोनदों बेयाव जोङो खुनु जोङो थाखा फैसा बा रां रुफा होनानै जोङो खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। जोङो बेयाव ज' ज' मावलायनानै मा होननानै बुङो बेबायदिनो सावरि बादालि होननानै बुङोमोन जोङो बेखौ ज' ज' मावलायनानै बेयाव जौ दाबखा थाइसे होयोब्लानो जोङो बयबो लोब लोब । बयबो खामानिखौ हेफाजाब होलायोमोन आरो बेयाव रावबो रां रुफा बा थाखा फैसानि जोङो । जेबो मोनसा मोनसि थाया बेयाव जोङो फाला बदल सासे सासेनाव सासेया गुबुन सासे। बेबायदिनो सावरि बादालि जालायोमोन आरो बेयाव जोङो जौखौ बाहायनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो बिनो हाबा हुखा हाबा खेराइफोरावबो जोङो बेबायदिनो जौखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो जोङो आथिखालावसो जोङो साननो हाबाय जे । जौखौ जोङो गाज्रि बेसाद होननानै जोङो हमदांनो हादों आरो बेबायदिनो जोङो मा जौ लों नाय हुदाफोरखौ जोङो खमायलांनो बयबो नाजादों मानो होननानै बुङोबा जौआ जोंनि देहा देहानि थाखाय गाज्रि खालामो बेबायदिनो नाथाय जौवा मोनसे मुलि हिसाबैसो बाहायजायो। बेखौ जोङो नांनायनि बारा बाहायोबाथ' जोंहा देहानि खहा जाखागोन । नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो । थोनायसेबां बा नांगौसेबां बाहायोबा जोंहा जौआआबो जेबो देहानि खहा खालामा आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो जौनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां ।
अ हागोन नोंथां। जौ होनबाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै मोनसे बे ओह मा होनो ओह लोंनाय मोनसे ओह। बाहागो होननानै बुंनो हाया आरो जों मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुं बर' माहारिफोरा मा होनो जौ लोंनाय मोनसे हुदा दोङो जौ होननानै । बुंनो थांनांगोन मानो होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननो जों नुनो मोनबो। नुदों मा होनो फुंबिलिनि उननिफ्रायनो ओंखाम जाखांना ओह गु बाजि बासिनाय लोगो लोगोनो मा होनो जोंनाव जौ लोंनाय मोनसे हुदा दोङो नङा होमबा नोंथां । औ औ बिदिनो गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा जौ लोङो जेरै जोङो मा होनो जौ बिदै जौ गिसि जौ जौ गोरान बेफोरबायदिखौ गोबां लोंनाय मोनो आरो बे जौ बिदैखौ बर'फोराल' मा होन जौखौ बानायनो रोंगौ बेखौ गुबुन सुबुंफोरा रोङा। मानोना गुबुन सुबुंफोरा बेफोरनि सोमोन्दै जेबो गैया जेबो रोंगौथि गैया आरो। बेखौ जोंनि बर' सुबुंफोरानो गोदो गोदाय आबै आबौ मोनहानो बेखौ सोलोंनानै। दासिमहागै जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ मानो होनना बुङोबा नोंथाङा बुंदों जौ नांगौ जौ बानायनोबा मा होनो एमावनांगौ होनना बुंदों नंगौ नोंथां एमावखौ एमाव नङाब्ला जौ बिदै जाया नोंथाङा बुंदों जे एमाव बानायनो थाखाय मा होनो मोखना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बिदि गोबां बिलाइफोरबोजों बानायनाय जायो माइरंनि गुन्दैजों बियो नंगौ थारैनो सैथो बिदि आंबो नुदों बिदिनो बानायनाय जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा जों फोरोननानै एबा न'खर न'खर बर' सुबुंफोरानो बानायो बिदिनो एमावखौ एमाव बानाय नानै जौ बिदै जौ गोरान बिदिखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो सोलियो बिदिनो ओ मा होनो जौ बिदैयानो जाहैबाय मा होनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ सोरखारजों गनाय जानाय जेरै जोङो माइब्रानि बिदै माइब्रा बिदै होननानै बुङो बेखौ बेखौ जोंओ मा जि आइटेकबो मोनलाय लांबाय। थांनाय नैरोजा जिनै मायथाइ नङा होनबा नोंथां बेनिखाय बेखायनो मा जौ बिदैया जोंनि मोनसे - दोरोङारि मोनसे लोंनाय औ लोंग्रा मुवा आरो मोनसे नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथां ।
औ थिग बेबायदिनो जोङो मा होनो जौ बिदै बिदै फाननानैबो जोङो मा । बर' सुबुंफोरा न'खरखौ सोलिनो हायो आरो मानो होनबा जों बिदि फाननानै जोंनि बर' गासैबो सुबुंफोरानो फ्राय सुबुंफोरानो मा होनो जौ बिदै फाननानैनो न'खरखौ दैदेनदों एबा खुंदों आरो नङा होमबा नोंथां? बेजोंनो सोलिदों औ औ नंगौ नोंथां। बेनिखायनो मा होनो जौ बिदैया जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाहाय लोंग्रा एसे लोंमु होननानै जोङो बुंनो थांनांगोन ओह जौखौ मा होनो जोंनि बर' सुबुंफोरा जेरै- मा होनो आबाद फोथाराव आबाद मावोब्ला बेफोराव जोङो लोंनाय मोनो लोंनायखौ नुनो नुनो मोनो जेब्ला जोंनि फोरबोफोर जेरै जोङो बैसागु मागो खाथि बैसागो फोरावबो लोंनाय नुनो मोनो आरो मानो होनबा बे रंजानायनि गेजेरजों जौआ नो जाहैबाय मोनसे लोंमु आरो जौखौबो लोंबाय आरो रंजाबायबो बिदिनो जोंनि गामि ओनसोल एबा बर' ओनसोल जायगाफोराव नुनो मोनो आरो बिदिनो जेरै जोङो बैसागु बोथोरफोराव मागिनो थांब्ला लोंनाय ओह आरो मा होनो। जेब्ला फोरबोफोर खुङो अब्लाबो जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो मा मा होनो ओ जेब्ला जों मागो बैसागुफोरावबो जेब्ला रंजानाय जेरै जोङो जानुवारि एबा गोदान बोसोर बे समाव मा जोंनि गामियारि जौ बिदैफोरखौनो जोङो जौ गोरानफोरखौनो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जों मा होनो खम फैसायावनो जोङो मा होनो लोंनो मोनो आरो बेखौ। माने मा होनो बेखौ फालांगियारि महरबो लानाय जाबाय नालाय जोंनि बर' फोरा बेनिखायनो मा होनो जौआ मोनसे जोंनिया मा होनो अर्गेनिकबो होननानै जो बुङा बुंनो थांनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बेखौ जोङो मानिफ्राय मोनो माइरं। एबा माइ माइनिफ्राय जोङो माइरं मोनो माइरंनिफ्राय जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां नाथायबा बे ओ माहोनो ओ जोङो बायनाय माहोनो बेखौ खमफिनिया बानायनाय जेरै जोङो गोबां मोन जेरै जोजाा एबा लाल बो होनना बुङो बेखौ बेफोरखौ जोङो जेरै ब्लेक डग माबा माबि दंसोयो नङा होमब नों आाबा असि। ब्लुना मा होनो बेफोरबो गोबां दोङो बेफोरबायदिखौ मा कम्पानियासो बानायो बेफोरखौ। मा बेफोराव मोनसे साइन्सनि दारैसो बाहायनाय जायो बेखौ । साइन्स मे बिरोंदामिन बेफोरबायदि। आगजुजोंसो बे बानायनाय मोनसे।
ोंु बेनिायनो मा जोंना गामियारि बानायनाय अरगिनिक जायो। बिनि थाखायनो जोंनाव मा होनो देहायाव जेबो खैफोद एबा मोनसे मा होनो? एफेक्टखौ जानाय नुनो मोना आरो नङा होमबानोंथां?
औ औ नोंथां। नोंथां जौआथ जेनेबा ओ । जौआथ जोंहा मोजांबो जाहैबाय औ गाज्रिबो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां? जौ जौखौ लोङोबा जोङो मोजां गोहोमबो मोनो। गाज्रि मोनो जोंनि बानायनाया मोजांबो आरो गाज्रिबो नङा हा नोंथां जेरैनाखि ज मोनसे। गामियाव बेबायदिनो गोबांथार जौ। औ जोङो बयबो लोङोबा बेबायदिनो मोनसे गामिनि जोंनि आबहावा बा जोंनि मोनसे गामिनि जोंहा। गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोबा जौ लोंग्राफोरा जाय फोरा लोंग्रा। बेफोर ओरैबायदि लोङो जे जेन गावनि हमथानो हानाय बा गावनि थाल लानाय हानाय सिबांनि बाराखौनो लोङो आरो बे-